हेल' औ खोनादों नोंथां।
अ दसे सम होनो हागोन दा नोंथाङा?
अ हागोन नोंथाङा हागोन।
अब्ला जों नोंथां मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा।
औ सावरायजागोन दे।
दा जों होमबा जेनेबा गामि ओनसोल जेलाव दैज्लां बोथोराव मा मा प्रब्लेम जायो।
औ नोंथां।
बा जेंनाफोर सोमजियो
औ।
बेफोरनि सोमोन्दैनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन
औ। दा नोंथाङा एसे बुंग्रोनाय नामा जेनेबा दैज्लां बोथोराव जोंनि जेनाखि गामि ओनसोलाव जानाय जेंना एबा प्रब्लेम बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे जेनेबा फोरमायना होग्रोनायसै आंनो
औ जागोन दे नोंथां। दा गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोंनि ओरैहाय गामि ओनसोलावहाय लामा सामानि प्रब्लेम
औ।
माने लामाया माने दासिमबो माने जोंनि ओनसोलजों माने फाक्का जायाखै नालाय नोंथां।
औ।
माने गथ'फोरनि स्कुलाव थांनाय बा ओरै हान्था मेला खालामनायाव गोबां माने जेंना जायो आरोखि ना नोंथां। माने लामायावहाय दै थाजोबो आरोखि ना नोंथां।
औ।
बे थाबायनानै थांनाय बा गारि मथरजों थांनायाव जोबोर माने उसुबिदाखौ जोङो भुगिनांनो गोनां जायो आरोखि ना नोंथां।
औ।
दा बेल' नङा नोंथां माने माखासे बिथिङावबो माने गोबां माने मा होनो बेखौ ओ गोहोम गोख्लैयो आरोखि ना नोंथां।
औ औ
दा बेनो नोंथां दा नोंथाङा फंनैसो बुंदो।
औ ओरैनोथ' दैज्लां बोथोर होनोब्ला मुलाम्फा फाजों लोगोसे गोबां जेंनाफोर सोमजियो गामि ओनसोलाव नोंथां।
औ।
बुंनो थाङोबा जेनेबा दैज्लां बोथोरावथ' गोबां बर' गामियाव जोङो जिब जुनार खानो थाखाय जायगानि आंखाल सोमजिनायखौ नुनो मोनो।
उम।
दा बे ओ जिब जुनारनि बेलायाव नायोबा जोङो गांसो दैज्लां बोथोराव नायनो थाङोबा दुब्लि दुब्लि बोथोराव मानि जों गासैबो माइ गायजोबनाय नुनो मोनो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि जाहोनाव माने मोसौ मैसोफोरा बा दाउ अमा फोरा एसे उसुबिदा जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो दैज्लां बोथोराव जेनेबा खानो थाब थाखाय जायगानि आंखाल जायो नालाय नोंथां।
औ नोंथां।
एसे फोथार गुवारफोर दंबा बे जेव जेव मोसौखौ जों खानायखौ नुनो मोनो।
औ।
दा बेल' नङा नोंथाङा बुंनाय बादि जेनेबा लामा सामा गामि ओनसोलाव थ' बांसिन गामियाव मानि लामाया बिदिनो अ फिस लुनाय नङा आरो नोंथां।
औ नोंगौ नों
जायनि जाहोनाव माने एसे अखा हानानै गारि-मटर खारोबा गामिनि सुबुंफोरा थाबायनो एसे उसुबिदा जानाय
ए औ औ
हरामाने फरायसालियाव थांनो थाखाय गोबां प्रब्लेम जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
जेनेबा बिथांमोना गोजान गोजानाव थाङोब्लाबो ससे साइ केल सालायनो गोनांबा दसेनो ओंखारब्रबनानै नारनो गोनां जालायनाय बेफोरबायदि थासारिया दैज्लां बोथोराव जोंनि गामि ओनसोलाव मोगा-मोगि जाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ औ
औ नोंथां ओरैनो बुंनो थांबावोबा बेल' नङा
औ
गामि ओनसोलाव इलेक्ट्रिक दं हिसाबै जेनेबा कारेन्ट दं हिसाबै माने एसे अखा-बार बिदि बारबानो गामि ओनसोलाव गोबां बिफां-लाइफां थानायनि थाखाय बायसिनलाबायनाय बेफोरबायदि थासारिखौबो जों नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव माने गामि ओनसोलावहाय कारेन्टनि प्रब्लेम जानायखौ जों नुनो मोनो आरो अखा एसे हाबा बा बार बार एसे बार बा दा बेनो आरो प्रब्लेम फोरा जेनेबा
औ औ
दैज्लां बोथोरावहाय
औ नोंथां।
ओरैनो दैज्लां बोथोरावहाय बाना बानाबो जानाय बखौ नुनो मोनो। नोंथाङा मा बुंनो सानो बिनि सायाव?
दा ओरैनो गायनाय-फुनायावहाय जेबो प्रब्लेम जाया नामा? दैनि जेनेबा दैया जेबो खहा खालामा?
नोंथां जेबो प्रब्लेम खालामा जोंनि एरियायाहाय माने बिदिनो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो दैनि आंखाल जायोबा बिदिनो आरो आथिखालावथ' गोबां बिदिनो मटर ओंखारबाय, नङा होमबा?
उम
मटर जोंहाय दै सारनानै बिदिनो माइ गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ औ
बे जायगायावहाय बिदिनो दैज्लां बोथोराव दैबानाफोर जायो नामा गामिफ्राव?
ओ नोंथां जोंनिजों थ' दैबाना माने इसिग्राब मानि दैया जोंखौ माबानो हाया आरोखि आरो ना नोंथां।
औ
ओरैनो एसेल' जायो आरोखि होमबाबो एसेग्राब माने बाना जाया आरोखि ना नोंथां।
औ
खहा जाया आरोखि ना जोंनिजों गायनाय-फुनायावहाय। मोजाङानो खहाखौ आङो दिनैसिम नुफेराखै नोंथां रावखौबो
औ
दा बेनो नोंथां।
औ औ
औ औ हेलौ
औ, खोनादों नोंथां।
औ नोंथां, दे नोंथाङा बुंनाय
अ दा बुंनो थांबावोबा जेनेबा दैज्लां बोथोर नङा होमबा? दा दैज्लां बोथोर हालाव नोंथाङा बुंनाय बायदि जेनबा नोंथांमोननि जेनाखि जायगा बेवहाय मानि दैबानाया बांद्राय प्र ब्लेम लाबोनो हाया
औ नोंथां
ओरै ओनसोल बा जायगायाव नायनो थाङोब्ला माने दैबानाजोंबो गोबां जोंनि न' बां बेफोरखौ लोमनायखौ जों नुनो मोनो आरो
उम उम उम
जोंना ओरैहाय मानि दै गामि सेरजों दै नारखोनायबा दै बोहैनाय दङ नालाय नोंथां माने एसे अखा हाबानो जोंनि जेनाखि गामि खाथि खालानि गामि बे खमानि लोमफैयो आरो नोंथां माब्लाबाथ' जेनेबा रिलिफ थानो गोनां जायो नों दैनि जेनाखि जेंना बे जेंनानि थाखाय माने रिलिफ थानो गोनां जालायो बिदिनो अखा नागारनो रोङाबा
उम
गोबां अखा हानायजों लोगोसे बे दैमानि दै नार होनायजों जेनेबा गामि खाथि खालानि जेनाखि गामि थानाय बे गामि फोराव माने दैफोरा लोमसाव फैजोबनायखौ जों नुनो मोनो जेरावनाखि न'आव हाबलायनानै बिदिनो आदैसे जालायनाय दैया बिदि थासारिजों भुगिबोनाय आं गोबां नुदों बा लोगो मोनबोदों आरो नोंथां दैज्लां बोथोराव दा नोंथांमोननि जायगाफ्राव माब्लाबाफोर बिदिनो रिलिफ थानानै थानांनाय थासारि जाफेरबाय नामा
अ नोंथां जोंनिथिंथ' आं नुनायाव आरोखि ना नोंथां दिनैसिमाव माने दाबो बेफोरबायदि थासारिखौ आं नु फेराखै नोंथां बिदि रिलिफ थालाय लांनाय बेबायदि थासारिखौ आं नुवाखै आरोखि ना नोंथां
औ औ
दा उननि बेलायाव मा जायो आं बेखौथ' बुंनो रोंला ना नोंथां
औ
औ नोंथां फैबाय थानाय समाव मा जायो बेखौ बुंनो हानाय नंला आरोखि आङो थां दाथ' थिगैनो दंथ'यो बर्थमान जेबो जेंना जेंसिजों माने भुगिनांनो गोनां जायाखै जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा
औ औ
माने बेल'नो आरोखि ना नोंथां बे माने लामा हान्था मेला खालामनाय थांनाय फैनायाव माने अखाया माने एसे दिस्थार्ब खालामो आरोखि ना माने लामाया मोजां नङा नालाय
औ औ
बेनो आरोखि ना नोंथां गुबुन उसुबिदाखौ आङो नुवाखै आरोखि ना नोंथां औ
दा जेंना होननानै बुङोब्ला जेनेबा दैज्लां बोथोराव माखासे बेफोरनो आरो जेनेबा बा लामा सामा कारेन्ट बा दैबाना
औ
बेफोर दैज्लाङाव माने जाफ्लेबाय थानाय जेंनाफोर आरो जोंनि, जेना खि गामि ओनसोल। बा बुंनो थाङोबा गामि ओनसोल गामि ओनोलावल' नङा माने गोबां जायगायावनो बिदिनो दै बानायाथ' जाखायो नोंथां। बिदिनो, एफा एनै प्रब्लेम बा गोबां प्रब्लेम बेफोरबायदिया जानायखौ नुनो मोनो जायगा लायै जायगा।
औ।
दा गाहायैथ' बुंनो थाङोबा जोंना गामि ओनसोलाव गोबां फरायसाफोर थायो।
औ।
फरायसाफ्रा माने बिदिनो आरो माब्लाबा लामा सामायावहाय,
औ।
हाब्रु नांजानो गोनां जायो।
बा गारि मथर खारोबा एरायनो थाखाय, लामाया जोबोद जेंना गोनां जायो। दा खस्थ' मस्थ' जायो आरो गामि आरो बुंनो थाङोबाथ', जोंनि जेनाखि गामि ओनसोल बांसिनानो माने लामानि प्रब्लेमानो बुंजायो आरो नोंथां।
औ औ।
नंगौना नोंथां?
नोंगौ नोंगौ।
दा ओरैनो जेंनाजों लोगोसे जों मुलाम्फा मुलाम्फाखौबो नुनो मोनो।
औ।
बुंनो थाङोबाथ' दैज्लाङाव जेनेबा, जों माइ गायो हिसाबै माने अखानि गोनांथिथ' जाखाथारो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा माने आबाद गाहाय हारिखौनो बुंजायो जोङो।
औ।
बिथांमोना गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
माने आबादनि थाखाय अखानि गोनांथि जायो। बेनि थाखायनो माने बे आबाद मावनाया दैज्लां बोथोराव जोंनि थाखाय मुलाम्फा आरो।
नोंगौ नोंथां।
दा नोंथांमोननि ओनसोलजों आबादाव, माने आबाद गायनाया बेसिबांसो आवगायखो?
जोंनि जायगायावथ' ओरैनो आबाद बुङोबा दा
औ।
जुलाइयानो हाबबाय नालाय नोंथां।
औ।
दामानि एसे खावसेयानो बुंजायो आरो गायजोब गायजोबनाय खावसेयानो गायजोब्बाय।
औ औ।
दा ओरैनो जेंनानि फारसे बुङोब्ला जेनेबा माब्लाबा समाव जेनेबा दैबानाजों माइफोरखौ थै नाय बेफोरबायाददिबो नुनो मोनो जों नोंथां। दा बेफोरबायदिनो मोन मोनफा मोननै बिदिनो गोबांबो जेंना नुनो मोनो जोङो। गोथौैवै नायनो थाङोबा।
औ नंगौ नोंथां।
ओरैनो गोबां बिदिनो नोंथांमोननि जायगायाव दुब्लिफोर दं नामा?
औ नोंथां दङ दुब्लिफ्रालाय गोबां दं।
अब्ला नोंथां नोंथांजों राय्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ औ गोजोन्थों।
जेनाखि जेनाखि जोंनि गामि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव। सोमजिनाय जेंना बे जेंनानि सोमोन्दै नोंथांजों रायलायनानै बा नोंथांनि जायगानि फारसे मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां। गोजोन्थों बिदिब्ला अ दे दे दे।